हेल' नों
हेल
हेल' नों थां औ बोरै खबरा
नोंथाङा खोनादोंना आंनि आवाजखौ
औ खोनादों नोंथाङाबो आंनि आवासखौ खोनादोंना? मा खालामदों नोंथाङालाय मा खालामदों नोंथां?
दं ओरैनो
अह जेबो खामानि मावाखै नामा नोंथाङा?
माबा मावदोंमोन दायो मावफांबाय नासायदोंमोन आङो नोंथां
माजों जानो सानगोन नोंथां नाखौ?
मैथाजों जानोसै दहाय गुरनाय
औ गोथावानो जागोन बेे होनोमबाथ' गोथां गोथां नोंथां
औ
मोजाङै
ओंख्रिफोरखौनो मोननो नागिरा आरो बेनिखायनो नांगुरना लायदोंमोन आरो
अह सिजायबायनोखा नोंथाङा दिनै सानसेया मा मा मावनानै दिनखौ बारहोहरखो नोंथां
मावनायाथ'
मा मा मावखो नोंथाङा
दहाय दसे बेरायहैदोंमोन
नोंथांनि आवाजआ बांद्राय मोजां जायाखै नोंथांनि आवाजआ बांद्राय मोजां नेटा माने एसे खमजर जादोंमोन नोंथां
औ बे नेटानो प्रब्लेम जायो एसे
आइस बे द सम औ नोंथां बोरै? नै नोंथां आं जिरायनानै दंथ'यो ओरैनो बाहेराव थान्दा बार बारदोंना मोना नालाय?
जाथ'खैनामा? हो
जानाय जाथ'वाखै नै दासो सोंदोंमोन जोंहाबो जानाय जाथ'वाखै
अ ओ
ना जों नाजों आलुमोन आरो नोंथां बिदिनो
दायो ना मोननायनि इसे बोथोर जादोंना?
औ बेनो नोंथांदोंमोन
औ
नोंथां नोंथाङाबो गुरहै नांगौ एसे
औ गुरखायो दा?
औ गुरनांगौ नोंथा मोनजायोना नोंथां गुरबाबो
औ बायाबानो मोनजायो
औ नोंथां
बानानै थाबाथाय मोनजाया बायालासिनो गुरहैबानो मोनजायो आरो नायाबो एसे गिदिर गिदिर साबानो मोनदों
औ नोंथां नोंथ' आरो नोंथाङा अख्रां सायाव नायखोआाखै नामा
नायखोयाखै हाथरखि हाला
नोंथांना बां मोने मोजां आवाजा जायाखैमोन जाखांफैयाखैमोन नोंथां।
उम
बांद्राय मोजांखौननायाखैमोन नोंथांनि आवाजखौ आं
बाय जाबायना?
नोंथां
औ दालाय खोनायाखै? औ
नोंथांनिया बांद्राय मोजां जायाखै नोंथां दाबो माने
नोंथाङा गोजौआव मा होनदों दफां सिङाव
नोंथां नोंनि आवाजखौ मोजाङै खोनानाय जायाखै आङो।
औ नोंथां दाबो खोनायाखै?
बांद्राय मोजाङै जायाखैमोन नोंथांनि आवाजआ एसे
जायसम
अ दा एसे मोजां खोनादोंमोन।
दायो जाबाय
नोंथाङा मा होनदोंमोन?
नोंथाङा गोजो अख्राङाव नायनो मा नुदों होन्दोंमोन आं
अ आं नै अख्राङाव बिराद मोजां जोंनाय गुफुरफोर नुदोंमोन नोंथां नोंथाङा नुवाखै नामा?
आं माने बायहेरायाव गैया नालाय न' सिङावसो जिरायना दं आं।
आं बायेरायावनो दंथ'योमोन नालाय नोंथां जोबोरैनो मोजां जोंनानै दंमोन। बाहेरावबो थांखासो नोंथां बिराद मोजांथार बाहेरायाव थान्दा होन जिरायनो हागोन नोंथाङा।
बार बारनायजों थान्दाना?
औ थान्दाथ' आरो नोंथां नै एसे लामायावसो जिरायना दङ। न'आवबो एसेक गोरबार जायोना ओंखायनो ए साइदआवसो जिरायनानै दं आं नोंथां।
औ बे नेनो
नोंथां मोजां खोनायाखै? नोंथाङाबो एसे बाहेरफ्राव नोंथाङा एसे बायेराव ओंखारनो हागोन नामा?
नेटाथ' मोजाङानो नांदोंमोन आंना नोंसो मोजां खोना नोंथाङा खोनादों ना?
थाङा ओंखारबा एसेबां
हो?
आं एसे अन्थाइसेयावसो दं नालाय नै हाग्राबो दं एसे गि हां हांसो जिनायनानै दं आं नोंथां। बे लेवादाबो फैनो हागौ ना?
एसे मोजां जायगायाव जिरायो।
नोंथाङा मोजां खोनानो मोननाय मोनासै आं नोंथांनि आवाजखो नोंथांनि आवाजा नांथागासिनोसो। नोंथाङा एसे बायेरायाव ओंखारलांबा मोजां जासिगोनदां। ओंखारलांनो हागोन दा बायेराव इसे? नोंथांनिखौ एसेबो आं मोजां
अ दालाय मोजां खोनाबाय। हेल' नोंथां। खोनायासै नामा? हेल'। नोंथांनि आवाजखौ होनायासै। हेल'। नोंथांङा मा जाखो? हेल'। नोंथांनि आवाजखौ खोना लानो माथो।